औ थां ओ नोंथाङा एसे सम दं ब्ला आंनो जेरै जोंनि बर'फोरा आइजें आइला जेरै दंफांनि आइ आइजें औवाजों मा मा बालायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन हागोन हागोन नोंथां जेरै जों बर'फ्रा गिबियावनो दंफांजों मा मा बानायो होनब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै जोंहा गिबियावनो जोंहा बर'फ्रा दंफांजों गोबां रोखोमनि जेरै ज दामजु फोरबो बानायो नोंथां जेरै खाम दङ खामखौबो जोंहा दंफांजों बानायो जेरै खाम्फजों दोरोङारि बर'फोरनि दामजु होननानै मोनथियो खामखौ आरो बेजोंनो जोंहा सेरजा बेखौबो जोंहा दंफांजों बानायो नोंथां जेरै जोंहा बेबो मोन से बर'फोरनि दोरोङारि दामजु सेरजा औ आरो बेजों लोगोसे जों बर'फ्रा दंफांजों नांगोलबो बानायो नोंथां नांगोल जेरै जों नांगोलखौ आबाद मावनाय समाव हालेवो एबा गोदोनिफ्रायनो जों बर'फ्रा नांगोलजों हालेवनानै जेरै माइ आबाद फाथो आबाद बेजों मावो जों बेखौबो दंफांनिफ्राय मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेदा जेरै ओम बेदाखौ बेदाखौ नोंथाङा मिथिगोनना मिथिया
आं मोनथिया नोंथां।
जेरै बेराखौ जोंहा बेदा बुङोबा जेरै फाथो जेरै फाथो आबादा जेरै रोजा जायोब्ला, बेखौ गेसें खालामनो थाखाय जों बेखौबो मोनसे बेबो मोनसे बेदा जोंहाबो बेखौ दंफांजों बानायो नोंथां। ओ
हा?
बेजों लोगोसे जोंहा ओरै नावद्रा थाबाय नोंथां। नावद्रा जेरै अ-अमा आदार होग्रा नों थां। जेरै जों बे-बेखौबो दंफांजों बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरै दंफांजों जेरै बर'फ्रा ओ गामबा ओ दं-दं दंफांजोंनो जाहाबो खामफ्लाय बानायो जेरै जाहा बर'फ्रा गाम्बारि खामफ्लाय, जेरै गाम्बारि खामफ्लायबो बानायो दंफांजोंनो जेरै गामबारि खामफ्लाइखौ जेरै बर'फोरनिनो
औ।
जेरै खेराइ फोरबो समाव दौदिनि जिरायनो थाखाय जा बेखौ बानायो आरो नों आं सुबुंफोर जिरायनोबो जों दंफांनिफाय खामफ्लाय बानायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंफांनिफ्राय ओ जेरै ओ बेरेंसि होननानै बुङो जों आरो बेजों लोगोसे ओ बर'नि नेट आरांगा बेखौबो जोंहा बानायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा उन्दुनो थाखाय जोंहा सौखि एबा बिस सिना बेखौबो दंफांजों बानायनाय जायो आरो जाहा बेजों लोगोसे बर'निनो मोन से ओ गोदोनिफ्रायनो जों आबै आबौमोनहा जेरै सोरोंस्लाब मोनि दाउला गेसेेरबानो सिखारनानै दुम दुम, दाम दाम माइ सौग्रा जेरै उवाल आरो गाहेन, बेखौबो जों बर' फोरा बानायो। ओ अ बेखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो नोंथां उवालखौबो आरो बेजों लोगोसे थौसि थाबाय। थौसिखौबो जेरै थौसिया जेरै ओ-ओंखाम ओंख्रि संनायाव मस्ला मस्लि देनो थाखाय बे खौबो थौसि। बेखौनो थौसि बुङो आरो बेखौ बानायो जों बर' माबाजों दंफांजों। ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरा ओ दंफांजों ओ जेरै न' खुन्थिया जेरै गिदिर गिदिर न' जेरै मान्दालि एबा दरना होनाय खौ जोंहा बेखौ दंफांखौबो जोंहा बाहानाय बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे न'-न'खौबो दंफांजों बानायनाय जायो। बेजों लोगोसे आरो जाबाय जोंहा माखासे जेरै बिदिंसिफ्राथ' थाखाबाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो माखासे मुवा बेस साद दोनग्रा बुस्थुफोरबो बानायो। बेजोंनो लोगोसेनो नोंथाङा जेरै औवानिफ्राय मा मा ओ मुवा बेसाद जेरै आइजें आइला मोनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना हो आंनि सिगाङाव औवानिफ्राय बर'फोरा मा मा आइजें आइला बानायो।
औ जेरै जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाजोंनो ओ गावनि आथेङाव गसंनो हायो आरो। जेरै जों औवाजों सान्द्रि हेबो, दाला हेबो। बेनि उनाव जोङो औ सानदेंगा हेबो, बेनि उनाव जोङो फिथा सानद्रै बेखौबो हेब बो, बिनि उनाव जोंनि बर'फोरा ना गुरग्रा जेखाइ, खबाइ बेखौ जोङो ओ जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफोरा बेखौनो हेबोमोन आरो नोंथाङा आरो बे दासिमबो ओ दङ बेखौ जों दासिमबो हेबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोङो ना सानो थाखाय सेन, खखा बेखौ जोङो ओ हेबो आरो नोंथां औवा जोंनो जेरै जोङो औवाजोंनो गोदोनिफ्रायनो न' लुयो आरो औवानि न' बेखौबो बेनि उनाव जोङो औवानि दालां बेखौबो जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जोङो जेरै ओ सेखायाव होनोब्लाबो जोङो औवानि दान्था होनाय नुयो। जेरै जोङो मै बेखौबो जोङो औवानि फ्राय बालायनाय जायो बेनि उनाव जोङो आरो जेब्ला खासिनि दान्था खदालनि दान्था बे फोरावबो जोङो औवाखोनो बाला बाहायजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां औ जेरै जोङो औवाखौ जानाय यावबो बाहायनो हायो जेरै अ औवा गाजा बेखौबो जोङो जायो आरो नों थां औवाखौ औ औवाया जोंनि थाखाय मोनसे ओ मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां बेखौबो जोङो गास सैबो बिथिङावनो बाहायनो हायो आरो बिनिफ्रायनो जोङो गावनि जिउखौ खुंनोबो हायो नोंथां। मानोना जोङो जेरै सान्द्रि दाला बे फोरखो जोङो गलाफोराव फाननानै गावनि थाखाय एसेब्लाबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। औ बिनि उनाव जोङो ओ जेरै ना सानाय ख'खा बेखौथ' जोङो बालायखायो बेनि थाखाय जोङो न' लुनो थाखाय औवाखौ आ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो सि लाबनो थाखाय औ जोङो दान्दा बेखौबो गायनाय जायो। आरो जोङो मैगं थाइगं गायनोब्लाबो बेयाव जोङो बैसां गायनानै होनाय जायो। जाहाथे जोंनि ओ मैगं थाइ गङा मानला लाङो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो ओ औवाखौ जेरै जोङो ओ भेलाग्रु जोंनि बर'नि मा गो दमासियाव भेलागुर सावोबा जों बेयावबो बाहायनाय जायो। भेला ग्रु अ बानायनायाव बिनि उनाव जों आरो जेरै जोङो बेखौ औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जे रै आरुं जिर नाय जेरै खोथिया खानो थाखाय जोङो आरुं ओ बेयावबो बाहायनाय जायो आरो जेब्ला जोङो बैसागु फैयो अब्ला जोङो मोसौनो जेरै ओम गोदोनायाव माला सुनो थाखाय जों आरुंनि ओ थेंगल जिरनो हाय जिरनानै जोङो बालायनाय जायो। बेनि उनाव आरो जोङो बिनि उनाव जोङो दलं बेखौबो जोङो गोदोनि सुबुं फोरखौ गोबांखोनो जोङो औवानिखोनो होनायखौनो जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो औवाखौबोथ' जोङो ओ औवा गाजा आसार बिदिबो खालामनानै जोङो दोननो हायो आरो नों थां आरो औ औवानि बिलाइखौबो जोङो आम जेरै जोंनि बर'फोरा आ-आगसा जेनेबा लाथा एम्फौ फिसियोब्ला जोङो बेयाव फिथोब थोबनो थाखाय बेनि बिलाइखौबो जोङो बाहायनाय जायो। बेनि उनाव जोङो आरो लाथा एम्फौनो ओ बैसां खाना होनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ। बेनि उनाव जोङो बायदिसिना खामानियावनो जों बाहायनाय जायो जेरै जोङो जेवरा हो नोब्लाबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। बेनि उनाव आरो जेरै जोङो ओ दुब्लि फोथारावबो जेब्ला ओ मोसौ दा हाबथों होननानै जोङो जेवरा होनायावबो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा नोंथां ओ जोङो औवा औ
औवानिफ्राय गोबां बिदिनो आइजें-आयला मोननाय ओ मुंफोर बुंबाय जेरै जोंहा आरो औवानि गेजेरजोंनो जोंहा जेरै बर'नि माखासे ओ दोरोङारि दामजुफोरबो जोंहा औवानिफ्राय मोननो हायो जेरै सिफुंथाबाय नोंथां आरो आरो बेजों लोगो से गंगोना थाबाय जेरै आरो गरखा थाबाय जोंहा सिफुंखौबो जोंहा औवा जोंनो बानायनाय जायो औवाया जेरै गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ औवाया गासै आं दा आंनि मोनथिनाय औवाया मोनथाम रो खोमनि औवा थेरि आरो औवा गुबै आरो जोंहा ओरै औवा बुरखा जेरै औवा बुर खाखौ जों बांसिन न' बां दुब्लियाव बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे औवा गुबैखौबो जोंहा सिफुं बानायो आरो औवा थेरैजोंबो जोंहा सिफुं बानायो आरो लोगोसे जोंहा औवानिफ्रायनो मोननो हागौ जों जेरै गंगोना जेरै बर'नि दोरोङारि बेबो मोनसे दामजु जोंहा बेखौबो औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ औवानिफ्रायनो माखासे जेरै बै ग-गरखा जेरै बैसागु बोथोरफ्राव जेरै मोनसे बेबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङि दोरोङारि दामजु बेखौबो जों मोननो हायो औ आरो जों औवानिफ्रायनो गोबां जेरै माखासे जेरै ओ खखाफोरबो हेबनो हायो जेरै बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि मोनसे ना आरि सानानै जाग्रा मोनसे ओ आइजें जेरै सान्द्रि, संग्राय नों थाङाबो दहाय फोरमायखाबाय एसे ओ बेजों लोगो से जोंहा बिदिनो न' बां लुनाय समावबो जोंहा औवानिफ्रायनो बाहायो आरो जोंहा बे माखासे ओ औवाजोंनो जोंहा जेरै जुंगालफोरखौबो बानायनाय जायो आरो जेरै आबाद मावनायाव जोङो मोसौनि फाफ्लियाव होनानै बोयो बेखौबो जोंहा बेनि सायाव बेखौनो जोंहा जुंगाल बुङो बेखौनो जोंहा जुंगाल बुङो आरो दंफांजोंबो बानायो नाथाय औवाजोंबो बानायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जेरै ओं मै दंबावो जेरै जेब्ला हालेवखांनानै जोङो बेखौ जों समान खालामनो थाखाय जों मै बो बानायो औवाजोंनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा औवा जोंनो जोंहा जे जों बर'फ्रा गोबां जेरै रुवाथि फिखुं बानायो बेफोरनो बेफोरनो आरो जोङो गोबां रो खोम जेरै न' बांखौथ' औवाजोंनो बानायखाबाय जेरै बेरा एरि होबाय औ आरो जेरै नोंथाबो जेरै फोरमायखाबाय जेरै जेखाइ-खबाइ बेफोरनो जेरै सेन आरो बिदिनो बाय दि आरो मोनबावो जेरै आरो नोंथाङाबो माबाफोर गोसो फैबावदोंबा अननानै औवानिफ्राय माबा मा जेंना मोनो ओ आइजें-आइला मोनो आरो दंफांनिफ्राय मा मा आयजें-आइला मोनो बेफोरखौ फोरमायनो हागोनना
औ नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जों दंफांनिफ्रायथ' नोंथाङा होननाय बायदि जोङो दंफांनिफ्राय जिरायनो थाखाय सेर आरो बिनि उनाव जोङो ओ जेरै दाइनिं बेखौबो जों बाहाय ओ बालायनायखौ जों नुनो मोनो दंफांनिफ्राय बेनि उनाव जोङो देक्स, बेरांसि बेखौ जों बालायनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जों उन्दुनो था खाय औ बैसां बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बा ओ बानायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोङो जेरै ओ जोंनियाव हाब बा हाथासुनि खुरनोब्ला जेरै जोङो ओ ओंखाम होनाय औ हाथा ओंखाम होग्रा औ-औ-औ-औ-औ आरो जोङो औ-औ अनला ओंख्रि लानो ओंखाम ला जोङो खैना गोदानखौ बै दं फांनि आं जेनेबा बे मुवाखौ जोङो नुनो मोनो आर आरो जोङो जेरै खैना ओस बर जिरायनाय जोङो खामफ्लइखौ नुनो मोनो। नो आरो नोंथां बे हाथासुनियाव औ।
औ आरो जोंहा औवाजोंबो जेरै माखासे जेरै जों गोदोनि समाव औवाखौबो जों बैसां म हरै बानायोमोन नोंथां बर'फोरा आरो जोंहा बेजोंनो जै सागं थाबाय औवाखौबो जों ओ औवानिफ्राय साग'गिरि मोननो हायो ना नोंथां बिदिनो जों गोबां औवानिफ्राय जों बर'फ्रा आइजें आइलाय दिहुननानै जों माखासेफोरखौ न'आवनो बाहायो आरो माखासेफोरखौ बिदिनो हाथाय बाजाराव थांनानै फानहैनानै जों गावनि जिउखौ ओ खुङोना नोंथां जेरै गोबां सुबुङानो जों दाबो बर' दङ जेरै ओ जेखाय खबाइ ओ फाननानैनो जों बर'फोरा गावनि न'खरखौ साम सामलायलाङो ना नोंथां ओं आरो बिदिनो गावनि जेरै फिसा फिसौनि फरायनाय लिरनायनि बागैबो बेफोरजोंनो ओ दैदेनलांनो हायो जोंनि माखासे दि दासिमबो जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो ना नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जा औवाफोरनिबो जा खफ्रिबो बानायनाय जायोना नोंथां जेब्ला जों खफ्रिखौ जेरै ओ ओ दुब्लिफ्रावथ' जों आबाद मावनाय समाव जों साथा हमनो हाया जेरै अ अखा हायोब्ला जेरै साथा हमोब्ला जोंहा खदालफ्रा जेरै जावजाया हालेवजाया बेबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे खर'आवनो ग्लोब जालायनाय जोंहा बेखौनो खफ्रि हिसाबै हमोना नोंथां ओ खफ्रि बानायनानै औवाजोंनो। होमबा जों दिनै नोंथां औवा आरो दंफांनि बागै मा मा बुस्थु मोनो जेरै बिनि बागै जों गोबां साव सावरायबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सावरायलायनि सावरायनायनि थाखाय। होमबा जों उनाव लोगो मोनलायसोना नोंथां दे औ गोजोनथों।